औ नोंथांो खोनादों औ गोजोन सानजौफु नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफनि गाहामलाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ द जों दायो जोंनि बर'फोरनि माखासे नेमखान्थिफोर बा बर'फोरनि माखासे फोरबोफोर बेनि सायाव सावरायसनो मोनदों
औ जायो नोंथां स फरायजायो जोबोद मोजां हागोन हागोन।
फोरमायग्रोदां नोंथां आंबो नोंथांनो बिदिनो माखासे जोंनि बर'फोरनि फालिबोनाय गोदोनिफ्रायनो बिदिनो नांगोल जांख्राफोर सावरि जानायफोर बिनि सायाव नोंथांखौ एसे फोरमायनोसै आरो नोंथां। दे नोंथां
जोंहाथ' बैसागो होनोब्लालाय बे बैसागोआ बर'फोरनि मोनसे एंगारायै फोरबोखा नङा होमबा नोंथां? ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारियाव बियो सोलिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे सोलिलांबायबो थागोन बैसागो बोथोरखौ जोङो बर' हारिया गोदान बोसोर होननानै सान नानै लानाय जायो आरो बो बोसोर बैसागो फैयोब्ला जोंहा बर'फोरनिया गोदान बोसोर बिदि जायो होननानै जोङो मानियो आरो। बेनिफ्राय जोंहा बैसागोआ माब्लानिफ्राय जागायो होनबा जोंहा सैथ्र' दाननि ओ लास्ट जोबथि सानखालि जोङो ओ मोनसे नियम दं आरो जोंहा ओ जेबो बै सानखालि जोङो मोसौ मोसाखौ ओ ओ थुखैयो आरो। बा मोसौ मोसानो बैसानखालि जोङो फिसाा गोदान आरो मोसौ मोसाखौ जोङो थुखैयो। बायदि बायदि आदब बाहायनानै जोङो बैसांखालि मोसौफोरखौ मा होनो सिबियो आरो जेरै जोङो बुंनो हायो गिबियाव ओ बै सानखालि जोङो मोसौखौ गिबियाव रसे फिसा गोदान होयो मोसानो मोसौनो बेनिफ्राय मोसौनो जोङो माखासे उम फोथाफोर फोननानै होयो हांगारजों बेनिफ्राय फोथा फोनखां खांनायनि उनाव जोङो मोसौनि गोदोनायाव जोङो बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि माला गानहोयो जेरै जोङो लाव फान्थाव हालदै हाइजें उम बायदि बायदि फिथाइनि माला गानहोयो आरो जाहाथे मोसौनाव बै गोदान फैनो गोनां बोसोराव ओ जेबो बेराम आजारफोर जाया बेनि थाखाय बिदिनो जोङो बै सानखालिनो जोंहा न'फोरावबो माखासे बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ थु माने जेरै जोङो रायदों मोखोना बिलाइ ओ मा होनो बेखौ बाग्रि खब बिला बिबार बायदि बायदि जोगोनार मा होनो बेखौ? फान्थाव ला- लाव ओ ओमफ्राय हालदै बिदिखौ जोङो माला सुनानै न'नि उखुम मुदा बा खना खनायाव थुनानै दोनो आरो जाहाथे फैगोन बोसोर गोदाना जोंना जेबो ओ जि बेमार आजार जाया बेफोरनि थाखाय जों बेखौ थुनानै दोनो। बेनिफ्राय जोङो बैदिनखालि मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लाङो आरो। बिदिनो जों थुखैनाय लांनायाव माखासे सल'फोरखौनो जेरै ला जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था होननाय बिदि आरो। बेनिफ्राय ओ बैसागनि सेथि दानाव जोंहा ओ मा होनो बेखौ? उम मोनसे फोरबो जायो जेनेबा बै फोरबोआ जाहैबाय गेदेरा उन्दैखौ बोर होनाय आरो उन्दैया गेदेरनिफ्राय उम बोर लानाय आरो बैदिनखालि जोङो खुलुमलायो बिदिनो गामिफोराव गामि गामि फोरबो खुङो आर'ज खुङो। बै दिनाव गामिनि गासैबो गेदेरफोरखौ उन्दैफोरा मान होयो आरो उन्दै फोर खौ गेदेरफोरा ओ बोरहयो आरो बै दिनखालि बिदिनो जोंहा नैथि साननिफ्राय जोंहा बै सानखालिनि ओ नैथि सानखालिनिफ्राय जोंहा गामियाव रं जानाय बाजानाय जायो आरो जेरै जोङो बुंनो हायो गोदोनिफ्रायनो जोंहा बैसागो मोसानाय होनोब्ला गामि गामि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथायफ्रा ज' ज' लोगो लालायनानै न'खर न'खर गामिनि न' न'खराव मोसायो आरो बा माइरंफोर मागियो बुरै सेंग्रा सिख्लाफ्रा माइरं मागिबाय बोराय बुरैफोरा जौ मागियो बैसागु बोथोराव जों मोन फ्रोमबो न'खरावनो जोङो जौ संनायखौ नुनो मोनो आरो। बै दिनखालि ओ नैथि थारिखनिफ्राय गासिबो गामियाव। न'खर न'खर हाबलायनानै रंजायो आरो ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथायफोरा बिदिनो जोङो बैदिन खालि। बा बै सानाव जोङो जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोर। इदावलायो जेनेबा जंखायलायो आरो गामि गामि बिदिनो न'खर न'खर मोसानानै। बायदि बायदि सल' खनलायनानै एदावलायो आरो बै बैसागु बोथोरावहाय बिदिनो जोङो बैसागो बोथोराव गासिबो ज'यै लोगो मोनलायो आरो गामिनि बा सोरबा बायदिया बबेबा गोजानाव। थाहैयोब्ला बैसागो बोथोराव न'आव फैयो बै समाव जोङो जयै लोगो मोनलायो आरो बैसागो बो थोराव बिदिनो जोंहा बैसागोआ स्नि दा आ स्नि सानसिम सोलियो आरो ओ सेनिफ्राय लानानै स्नि सानसिम सोलियो। ओ बिदिनो स्नि साना जेब्ला जोबनानै थाङो। अब्ला जोंहा बै स्नि साननि जि स्नि सान जोबथि सानाव जोंहा मा होनदों। मोनसे मा होनदों गोदोनिफ्रायनो। फालिबोनाय मोनसे नेयम दङ आरो बै सानखालि जोङो। गोखा गोखै जायो आरो जेनेबा जेरै जोङो सेजौ सेथा मैगं खाङो हाग्रानि मैगं बायदिसिना मैगं बै मैगंफोरखौ जोङो खेबसेनो जयै संनानै जायो आरो जाहाथे जोंनि देहायाव बेराम आजारफोरा जानो हायैनि थाखाय जोङो बै सानाव बिदि मैगंखौ संनानै जायो आरो। नोंथाङाबो बिदिनो। मिथिखागौ जानांगौ बै बैसागुखौथ' जोङो मोनफ्रोमबो गामियावनो फालियो नोंथांनि गामियावबो फालियो जानांगौ। नङा होमबा नोंथां औ नोंथाङाबो ओरैनो आंनो जेनेबा। बर'नि मोनसे जेनेबा मोनसे जेनेबा बिदि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय फोरबोफोर बा माबा मोनसे खामानिफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय जे जेनेबा बैसागु बोथोरखौ जोंनि बर'फ्रा माबायदि फालियो। बे थारैनो सैथो नोंगौ जोंहा बैसागु बोथोरजों मोनसे जोबोद मोजां सोमोनदो दं बर' हारिया जायखौ जोङो। गोदोनिफ्रायनो। फालिबोनानै दासिमहालागै फालिगासिनो दा जोंहा जोंनि गेजेराव मोनसे दंबावो। जेरै जोङो नांगाल जांख्रा होनो बेयो जोंनि एथ' गिदिर माबा नङाबाबो बेयो जोंनि दैज्लां बोथोरनि मोनसे बर'फोरनि। मोनसे फोरबो आरो दा बेखौ आथिखालावथ' दाथ'थ' गायनाय फुनाय बोथोर बेयाव जोंहा नांगाल जग्राखौ मोजाङैनो फालियो आरो मारै होननानै बुङोबा। बेयो गोदोनि समनिफ्रायनो फैनाय मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा गोदोनि दिनाव। जोंनि बर'फोरा जोबोद माहाजोनमोन आरो जेनेबा जोंनि माहाजोन बोराइ बुरैफोरा जोबोद हा दंमोन बिसोरहा जेनेबा। माइ गायग्रा हायानो बिथांमोनहा सेजौ बिगानि खाथियाव जायोमोन। दां बेखौ गायनो थाखाय दैज्लां बोथोराव मा होनो जोंना माहाजोन बोराय बुरैफोरा। सासे न'खरसेयावनो साब्रै रुवाथि साब्रै दाहोना बिदि लाखायोमोन आरो। दा बिथांमोना बै समाव जोंनाथ' ट्रेक्टर आरि गैया बै समाव नाथाय। आथिखालावथ' जों नुनो मोनो ट्रेक्टरजों हालेवनाय नाथाय। गोदोनि समाव जोङो नांगोल आरो मोसौजोंनो। बे दाहोनाफोरा बे दैज्लां बोथोराव सोरांसि सोरांसि। जावानो बिथांांमोनहा मोसौ हालिखौ होलांनानै नांगोलजों हालौवयोमोन आरो हाखौ दा बिदिनो जोंहा सेजौ बिगा हाखौ जोङो गायनो थाखाय माइखौ जोङो गायनो थाखाय जोङो खैबो। मा होनो जोङो। मास मोननै बा दान मोननै बा दान मोनथामखौ नांखागौ आरो बा दान मोनसे दान मोननै दान मोनथाम। जोंनो बेखौ नांखागौ मानो होनना बुङोब्ला नोङो। मोसौ हालिजों एथ' बुरजा हाखौ हालेवनानै माइखौ गायनांगौआ जोंहा गोरलै नङामोन। दा बिदिनो माइखौ गायै गायै गायनानै जेन'बा। उम गायख' हांजायोबा जोंहा जेन'बा दाहोना रुवाथिफोरा माइफोरखौ गायै गायै मेंग्लिजोबखागोन आरो ना। ना बिदिनो जेनेबा माइखौ जेनेबा दिनै बायदियाव हागोन बा दहाय फुङाव मैया जेनेबा मैया बेलासियाव जोङो जेनेबा। थागौोन थेवब्लाबो मैया बेलासियाव गखां गायनायखौ फोजोबासै मानो होनना बुङोब्ला अखानायै जोंहा नांगोल जांग्राखौ फालिनो थाखाय जेनेबा दब्लायनिसो दोनबोबाय आरो। दा बे दब्लायनसो दोननायाव नामा? दाहोना रुवाथिफोरा खुसि खुसि थांनानै बेयाव मा खालामहैगोन माइ गायनायनि नामैनो बिसोरो। गावसिनि मेंनायखौ बे मास मोननै मास मोनथामनि मेंनायखौ बिथांमोना। बावगारहैनो थाखाय बेयाव मा खालामो। बिसोरो हाब्रुजों गेलेगोन दाहोना रुवाथिफोरा न स्रायलायगोन हाब्रु सारलायगोन हाब्रु फुनलायगोन आ दा बिदिनो बिसोरो रंजालायगोन आरो। दा रंजानानै बिसोरो मा खालामगोन। बै गावसिनि दान मोननै दान मोनथाम माइ गायनानै फैनाय। बे मेंनाय सानाय सुनाय बेफोरखौ गासैखौबो बेयावनो बिसोरो। रंजानायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बेफोरखौ बावगारबोनो नाजायो आरो। दा बिदिनो बिसोरो हाब्रुजों। गेलेलायगोन हाब्रुजों सारलायगोन दैजों सारलायगोन। दा बिदिनो बिसोरो मिनि खुसि बे दुब्लायनि दुब्लायथाम माइखौ बिसोर गायनानै बेयाव नांगोल जांग्राखौ फालिगोन आरो। दा बिदिनो। गायखां माबाखां गेलेखां बिसोर मा जागोन। बिसोर आरामनो न' फारसे फैगोन। बबेबा जाम्फै बबेबा दैसा जिंङाव बिसोर गावनि हाबाफोरखौ फुनानै। फैगोन सुनानै फैगोन दा बिदिनो बिसोरो न'आव आरोबाव न'आव जोंहा जानाय लोंनायनि माखासे बेब'स्था खालामनाय जायो आरो। दा जोंहा बेयाव नांगाल जांखायाव बांसिन। माखौ जायो होमबा खुमब्रा हांसो बेखौ जोंङो जाफारो आरो। दा जोंना बर'फोरनावथ' खुमब्रा हांसो बेफोर थाजोबखायो दा बिदिनो बिसोरो। खुमब्राजों हांसोजों दाहोनाफोरा। हांसोफोरखौ गोदानानै होगोन रुवाथिफोरा खुमब्राफोरखौ हानानै मोजांङै सु होग दा बिदिनो बिसोरो संनानै जानानै जौफोर लोंनानै बेखौ गावसोरनि मेंनायखौ एकदमबारे बावगारगोन आरो दा जोंङो बिदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो जोङो नांगाल जांग्राखौ फालिबोदों आरो दा बियो मोनसे जोबोद जोंङो सोलिबोबाय थानाय दासिमबो जोंङो फालिबोयो नाथाय। आथिखालाव जोंङो ट्रेक्टरजों हालेनायखौ नुनो मोनला हबाबो जोंङो बे नामखौ जोंङो सोलायाखै थेवब्लाबो जों नांगोल जांख्रा जों बेखौनो दोनदों। बे नांगोल जाख्रा नामा माबोरै थादों होनबा जेनेबा जोंना समाव नांगोलजों हालेवोमोन मोसौजों हालेवोमोन बा जोंङो नांगोलखौ माइ हायागौ माने दुब्लियावनो जोङो दोनहरबाय थायोमोन आरो दा जोंङो माइ ह हाखांनानै फैयो फैबोब्ला जोंङो बे नांगालखौ जोङो लानानै फैफिननो हाबाय आरो दा जायनि थाखाय जोंङो बेखौ नांगालोल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो नांगोल जांख्रा माने जोंङो नांगोलखौ दुबिलिनिफ्राय लाबोफिननो मोनबाय होननानै जों बेखौ माबानाय जायो आरो। दा बियो आथिखालावबो सोलिगासिनो नाथाय जोङो बेखौ आथिखालाव बारा मैखोमै नुवाब्लाबो जोङो उम फालिनायखौ नुदों होमबाबो जों बेयाव जोंहा जोङो जा एसे माइ गायो बेयाव जोंहा एसेबाबो मेंनाय बानाय फैयो बा सानाय सुनाय फैयो। थेवब्लाबो बे हा इसे गायदोंब्लाबो जोंहा बेयाव नांगाल जांख्राखौ फालियो मानो होनना बुङोब्ला माइ हाखां हां जाब्ला जोंहा रंजानो बा बे ओ दैज्लां बोथोरनि बयनिख्रुइ देरसिन आबाद मावनाय जोंनि बर'फोरनि जोंङो बेखौ मावनायाव मेंनाय सानाय सुनायफोरखौ बावगारनो थाखाय जोंङो बे नांगाल जांख्राखौ फालिबोनाय जायो आरो। दा नोंथां आं नोंथांनो जेन'बा नोंथाङाबो आंनो बैसागुखौ फोरमायबाय आंबो नोंथांनो जोंनि बर'नि नांगाल जांग्राखौ फोरमायबाय दा जोंङो उ उनै समाव लोगो मोनलायबावगोन बेखौ आसा खालामबाय नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां जों सम मोनोब्ला उनाव रायज्लायफिननोसै
औ दे औब्ला आानोथ दोनथ'सै दे।